औ खुलुमबाय औ।
सानजौफुनि गोजोन हामलायथि जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
नोंथां।
दायो जों बिदिब्ला नोंथां सरासनस्रा आयदानि सायावनो सावरायनसै नामा?
औ जायो नोनथां।
औ ओम नोंथांमोननिथिं दायो नोंथांमोननिथिं-नोंथांमोननिथिं दायो ओ माइ गायनाय ओ बोथोर नालाय माइ गायनाय सोलिबाय दंना?
औ सोलिगासिनो नोंथां।
औ नोंथांमोननिथिं मा मा आ माइफोरखौ गायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे ओम माबोरै ओ गायनाय जायो? बेफोरनि सायाव एसे सावराय मा बुंफो नानै होदो नोंथाङा।
औ जागोन दे ओ माइखौ गायो जोंनिजों ओ दा बायदियावनो गायो दैलां समाव गायनाय जायो माइखौ। ओमफायो ओ मेसें समावबो गायजायो नाथाय ओ जोंनि बे जायगाजों बांसिनानो दै ज्लां समाव गायो आरो। ओरैनो ओ जोङो ओ दै नांगौ नालाय माइखौ ओ मोनसे दैमाफोरनिफ्राय ओ जोङो माइ गायनायाव दै लाबोनो थाखाय जोङो ओ दंग' बा जाम्फै होनो दंग' जावनानै जों लाबोयो लाबोनानै दुब्लियाव जों दैखौ सोयो आरो। ओ माइखौ गायनायनि सिगां आ जोङो खोथिया मिनथियो ना नोंथाङा खो थिया होमबा ओ माइखौ सोमनानै फारलासे बा फारलानै बा नोंनि बिसिबां ओ माइ गायनो आन्था हा दङ बेखौ नायनानै खोथियाखौ फोनाय जायो खोथियाखौ फोनानै खोथिया जौबा आरो ओ हाया माने ओ हालेवखांनानै ओ हाया गोमोन जाबा बावनो माइखौ गायनाय जायो आरो। माया गोबां रोखोमनि दङ नोंथां। ओ माया ओ सिगां समाव गायोमोन ओ माइसालि माइ मिनथियोना थाङा केस्र'बो होनो माइसालि आमफायो ओ माइमा आमफायो
ओ आं माखासेखौ बावबाय आरो दानि गोदान गोदान माइ ओ माइ दङ । जेरै-
मा माइ होनो बेखौ ओ रन्जना दङ आमफायो रन्जित दङ ओमफ्रायो बाहदुद दङ बाहादुराबो गोजौ दङ गाहायजाथ दङ गोजौ जाथ दङ बिदिनो अनेक रोखोमनि माइ दं आरो दा बेफोरखौ ओ दा दैज्लां समाव गायनाय जायो आरो बेबायदिनो ओ गायनाय जायो आरो
नोंथांमोननिथिं ओम बे माइब्रा माइफोरखौ गायनाय जाया नामा नोंथां?
औ गायो गायो नोंथां आं बेखौ बावलांदोंसो गायो गायो नोंथां गायो
जोबोद मोजां नोंथां दायो नोंथाङा एसे सिगाङाव बुंलांबाय जे नोंथांमोना उम माइ गायनायाव दैनि जा लाहार फाहार उम दैनि जा गोनांथि बेखौ दंग' बानायनानै एबा ओ बे जों जोंनिथिंजाय बलान बुङो आरोना बे दैखौ बेनि बलाननि ओ हेफाजाबै लानानै फैयो बेनिफ्राय गावबाागाव दुब्लियाव बयबो रायजोफोर ज' जानानैनो खामानिखौ मावनाय जायो बेनिफ्राय बे खौ गावब गाव दुब्लियाव ओ दैखौ सोनाय जायो आरो नाथाय दायो जोंनिथिंजाय आ बेबायदि खाथिनिफ्राय एा बिदि बोहैनाय दैखौ नुनो मोनला आ बेखायनो दायो बे सलार एबा बै जे ओ जाय लाइनजों सोलिनाय बे
दाउ दै बोखोग्रा मथरफोरजों बोखोनानै
जों बोखोनानै माइखौ गायनाय जायो आरो बांसिनानो आरोबाव बोथोराबो गोबां हेफाजाब होयो दा बोथोर दा दैज्लां बोथोर बोथोर नालाय
औ
बे दैज्लां बोथोरनि बोथोराव दायो अखा हायो बे अखानि दैजोंबो गायो नाथाय दायो जोंनिथिं अखा एसेबां हानायखौ नुनो मोनाखै बांसिन बांसिन हायानो रानस्राव जानानै दं जायफोरा ओ सलार बा बेफोरबायदि गायना लानाय दं बे बेनि हेफाजाबजोंनो माइ गायगासिनो आरो
ओ नोंथां होनबा आरो नोंसिनिजों माखासे गोरान आबादफोर मावबावो नामा बिनि सोमोन्दै नदै मा-मा गोरान आबाद मावनाय जायो ओ बेख बिनि सायाव आंनो एसे फोरमायना होगोन
औ हागोन हागोन नोंथां सरासनस्रायैनो ओ बुंनो थाङोब्ला जों दोरोङारि जोंनि बर' हारिनि जा आ आबाद आबादारिफोर ओ बिसोर सिगांनिफ्रायनो ओ सबाय ओ बे ओ हा सबाइ दालि मथर बेफोरबायदिखौ मावबोगासिनो गोबां समनिफ्रायनो नाथाय दायो ओ इसे गोदान ओ आबादखौबो मावनाय नुनो मोनदों ओ गोदान आबाद बा गो-गोदान रोखोमनि आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनदों आरो जेरै दायो ग्रिस ग्रिस फोनायखौ नुनो मोनदों गोरान आबाद बायदियै बे आ ग्रिस खौ बे ग्रिसखौ ओ दा जों बायदिसिना मेचिन एबा ओ ओ बायदिसिना ओ बे गा गा औ गा-गारिफोरखौ गारिफोराव बाहायनाय जायो आरो
औ
नै बे ग्रिसनि ओ जा बेसेन बेयो जोबोर गोबां ओ बेखायनो आबादारिफोरा बेखौ गायो जाहाथे बेनिफ्राय मुनाम्फा खामायनो हायो बा एसे रां खावरि खामायनो हायो आरो बेजों लोगोसे जों पापर गायनाय नुनो मोनदों जा पापर जों जायो ओ बायदिसिना औ पार्टिफोरानो जा बा बिदि ओ मेलफोरावनो जा हाबाफोराव जायो बे पापरखौ ओ फोनाय एबा गायनायखौ नुनो मोनदों आरो
औ
बेफोरनो एसे गोदान रोखोमनि आबाद जायखौ जोंनि जायगायाव सिगाङाव मावनाय नुफेरा खैमोन आङो एरैनो बर'फोरा सिबिं ओ जों मिथिंजाय सिबिं ओ फोयो ओ आरोबाव बेसरबो फोनाय नुनो मोनो नोंथांमोननिथिंजाय बेफोरबायदि ग्रिस एबा गोदो ओ गोदान माबाफोर ओ आबादफोरखौ मावजेननाय नोंथाङा नुनो मोनदों नामा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां
ओ जोंनिजों नोंथां ओ बेबायदि गोदान आबादखौ आं बांद्राय मावनाय नुवाखै ओ नुवासै ओ जोंना एसे ओ गोदान हादान साइदआवसो नालाय नोंथां ओ बेनि थाखायनो आं गोदान आबादखौ बांद्राय मावनाय नुवाखै आमफायो जोंनि ओ गोरान आबाद मावनाया ओ सिगां जा मावो जेरै बेसर सिबिं ओ देमसि फाथो ओ नैबेफोर आबादफोरखौ ओ मावबाय थानाय बांसिन मावनाय आं ओ बे जोंनि दा हादान साइदाव बेफोरखौ मावनाय खौ आं बांसिन नुदों आरो ओ आरो नों दहाय नोंथां बुंनाय बायदि आबादखौ माने जोंनियाव दा सोलिथ'वाखै आरो
औ औ नंगौ नोंथां जोबोद मोजां दायो बिदिब्ला ओ जोङो आबादनि सायाव एसे सावरायबाय जोङो गुबुन आयदानि सायावबो एसे सावरायनसै नामा ओ नोंथां औ
औ आं सोंनो ना नोंथाङा सोंनो
दे नोंथाङा सोंनो हागोन दे
औ ओ फोरोंगिरि आरो फरायसानि गेजेराव बेनि गेजेरनिखौ रायलायसै नामा औ सासे फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ माबायदि फोरोंनांगौ बिनि सायाव नोंथाङा आंनो एसे बुंथिना होनो हागोन नामा
आङो ओ गावथ' मालाब्लाबो फोरोंफ्लाङाखै नोंथां ओ बेखायनो आं बांसिनै गोबां मोनथिया नाथाय ओ सासे औ नं
आंबो गोबां हाया अब्लाबो एसे बुंथिना होनोसै
औ नोंथां बुंजायो
औ ओ सासे फोरोंगिरिया ओ फरायसाफोरखौ खौ जाय आयदानि सायाव फोरोंगोन बै आयदानि सायाव बे फोरोंगिरिया गावहानो थोजासे रोंगौथि गियान थानांगोन आरो
औ नंगौ नोंथां
होनब्लासो ओ फरायसाफोरा मा होनो फोरोंगिरिनि फोरोंनायखौ मोजां बुजिना लानो हागोन आरो फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ माबे आयदानि सायाव फोरोंदों बा फोरोंनायाव फरायसाया बुजियाखैबा बेखौ फोरोंगिरिया सोंफिननो रोंनाय जानांगोन आरो
औ नंगौ नोंथां
आरो फरायसाफोरा फोरोंगिरिखौ मान होनो रोंनाय जानांगोन आरो फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ रागा जोंनाय ओ बा रागा खरायै फोरोंनो नाङा ओ मिनिस्लुनाय आरो ओ फरायसाफोरजों लोगो बायदि जानांगोन थाखो खथायाव होनब्लासो फरायसाफोरा फोरोंगिरिखौ सोंनो ओ रोङिखौ सोंनो ओ खाबुखौ मोजांसिन जागोन होनना आं सानो आरो ओ जुदि सासे फोरोंगिरिया फरायसानि सिगाङाव ओ रागा खरा एबा सोंनो हायिबायदि साहस देखायोबा फरायसाफोरा सोंनो गिगोन मोजां सोंनो हानाय नङा ओ आयदानि सायाव गोसो होनाय होनायाव गोनो गोथो जागोन आरो बुजियिखौ सोंनो लानो सोंना लानो ओ गिनायजों सोंना लानो हानाय नोङा बिनि थाखायनो फोरोंगिरिया ओ फरायसाफोरनि सिगाङाव लोगो बायदि मोजां आखु दिन्थिनांगोन आरो जाय आयदाखौ फोरोंगिरिया फोरोंगोन बे आयदानि सायाव गावहानो थोजासे ओ माबायदि फोरोंबा फरायसाफोरा गोरलैयैनो सोलोंना लानो हागोन ओ बुजिना लानो हागोन बेखौ गावनो गाव ओ मोजाङै नायबिजिदनो रोंनांगोन नङा हबा नोंथां होनब्लासो ओ फरायसाफोरनि सि सिगाङाव माने मोजाङै बुंथिना होनो हागोन आं बेबायदि सानो आरो नोंथां ओ नोंथां आं नोंनाव मोनसे सोंबावनोसै ओ सा ओ फरायसाफोरा फोरोंगिरिखौ माबायदि मान होनांगौ बेनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंदो नामा
फरायसाफोरा फोरोंगिरिखौ माबायदि मान होनांगौ दा बेनि सायाव बुङोब्ला सासे फरायसाया मानो होमब्लानो ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो जा गियान एबा जा सोलोंथि बेखौ जों फोरोंगिरिनिफ्राय मोनो नालाय ओ जों जिउआव जेसेबांखि जों खामानि मावा बा ओ जेसेबांखि जों माबाफोर सोलोंनो नाजाया मानो बेयो सासे फोरोंगिरिनि ओ अनगायै रावबो फोरोंनो हाया सिगाङावनो बुंनो थाङोब्ला ओ बयनिख्रुइ ओम जोंनि बिमा बिफानिख्रुइ सिगाङावनो जों फोरोंगिरिखौ ओ बांसिनै मान होनांगोन आरो बुंनो थाङोब्ला बेनिफ्राय जोंनि बिमा बिफा मानो होनबानो बिमा फिफायाबो जोंनि ओ जिउआव गोबां गोहोम खोख्लैयो एबा बिसोरनि
औ गोबां फो रोंगौथि फोरोङो औ
हायो जों गावनि बिमा बिफानिफ्रायबो दायो ओ नोंथाङा सोंनाय बायदि ओ सोंलुनि जा फिननाय बियो मा बुंगोन आं दा नोंथां ओ जोंहा समाबो जाफैथारबाय नामा थां औ नोंथांजों राय ज्लायना जोबोद मोजां नांबाय नोंथां उनाव रायज्लायसिगोन गोजोन्थों
औ गोजोन्थों दे